नों खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामदों नोंथाङा?
दायो नै बोथोराबो गरमथार नालाय दंफां सिङावहाय बार जागासिनो जिरायनानै।
अ खबरफोरा मोजांना नोंथां?
बर्मान मोजाङानोथ नोंथां।
औ औ आङो माने ओ मोजां। मोजाङानो नोंथां आंनाबो।
आदसा ओम ओम दाथ दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय मारै सोलिगासिनो? खोथा
गायनाय फुनायाथ सोलिगासिनो नोंथां सोलिनायालाय जिन्थु अखानि बिबाङा एसे खम नालाय।
आतसा
दं आरो
अ नंगौ नामा नोंथां? गायजेनाखै नामा नोंथां?
गायजेनदों गायनाया जेनेबा एसे गायबाय। होमबाबो माने माखासेया जेनेबा गायबावनो दं आरो।
अ नंगौ नोंथां।
औ
ओ ओ जोंनिथिं गाय बाय जोंहा गायजेननाया दिनै गायबायानो। अखाया एसे दंसाबोआ नो जोंथिंहाय नै दायो माने एसे सान्दुं गोसा जानानै दं आरो।
औ औ
ओम
नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
फ्रियाथ फ्रियानो नोंथां।
औ आङो नोंथाङा जुदि फ्रिबा आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आरो।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ जेथु गोदोनिफ्राय आथिखालसिमाव जिहेथु बर'फोरा ओ न'खरारि हाथिखौ बोरैहायनोखि सुंथाबोगासि नो माब्रैहायनोखि गावबा गावनि न'खरखौ सुंथाबोगासिनो बेनि सोमोनदै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन हानाया नोंथां।
औ
बिदिबा आं फोरमायनोसै नोंथां।
औ औ।
गोदोनि आरो दानि जुगावहाय बर'फोरनि रांखान्थि जौगानाय होनोब्ला जोंहा बहुद सोलायनायखौ नुबोदों आथिखाल मुगासिमावहाय। नंगौना नोंथां गोदोनि समावहाय जाबाय गोबां खस्थ'यैसो माने बांसिनानो माने गोबां खस्थ'यै आरो गोबां गोबावजोंसो माने जों बुरजा रांखौ आर्जिनो हायोमोन आरो। नाथाय आथिखाल मुगायावहाय सान सेनि गेजेरावनो एबा दसेनि समावनो गोबां रां आरजिनो हानाय माखासे मा होनो इदिखौ खामानि फोरबो ओंखारबाय आरो ना। बेबायदिनो गोदोनि समावहाय रां आरजिनाय राहा होनो मोनब्ला बांसिन बर' माहारिया आबादनि सायावनो सोनारनानै आरजिनायखौ जों नुनो मोनबोदों नंगौना नङा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
गोदोनि समावहाय बर'फोरा बोथोर नायै बोथ थोर आबाद मावोमोन जेरै दैज्लां बोथोरनि समावहाय दैज्लां बोथोराव जाग्रा आबाद मावो जेरै माइ फाथो बेफोरनो माने गोदोनि समाव गाहाइमोन आरो। दैज्लां बोथोरनि समाव आरो मेसें बोथोराव जाहैबाय जों हा सबाइ बेसर सिबिं बैफोरखौ मावोमोन आरो गोदोनि समावहाय। प्राय बेफोरखौ मावनानैनो बर'फोरा मा होनो दुब्लिनिफ्राय न'आव लाबोनानै बिफोरखौ फोसाबनानै हाथाय बाज जाराव लांनानै फानहैनानै माने रां आरजियोमोन आरो गोदोनि समावहाय।
औ औ नंगौ।
बैफोरखो बैफोरखौ न'आव लाबोनो थाखायनो माखासे गोबाव समजोंसो लाबोनो हायोमोन आरो माने। आरो गोदोनि समावहाय फोर मैगं थाइगंनि दामफोरा बांद्राय दाम गैयामोन नंगौना नङा नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ।
गोबाव समजोंसो खनसे खनसे फाननो मोनोमोन। आरो मैगं थाइगंआबो दाम गैयैनि थाखाय गोदोनि समावहाय बांद्राय बुरजा रां आरजिनो हाया मोन।
औ नोंगौ।
औ गोदोनि समाव बुरजा रां आरजिनो थाखाय गोबां सम नांगौमोन।
औ नोंगौ।
नाथाय दानि जुगावहाय एसेल' समनि गेजेरावनो जोंहा मा होनो गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनबाय जोंनि बर'आवबो। बायदि बायदि बिथिङाव गोबां आरजिनायखौ जों नुनो मोनबायना नों नोंथां। जेरै आथिखाल आथिखालनि आबाद मावनाय आदब होननानै बुङोबा नोंथाङाबो मिथिखागौ। बर'फोरा गोदोनि बाय दि बांद्राय बुरजा हायाव आबाद मावनांगौलायला आथिखाल जुगावहाय।
औ औ नोंगौ नोंगौ।
एसेल' हायावनो आथिखाल मुगायावहाय माखासे गोनोखोआरि आदबजोंहाय जेरै रासायनारि हासार बायदि हास हासार बाहायनानै एसेल' हायावनो जों आबाद खौ माने खम समनि गेजेरावनो माने दिहुननानै गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो।
औ नोंगौ नोंगौ।
आथिखाल मुगायावहाय मैगं थाइगंनि बेसेनाबो बांनायखौ जों नुनो मोनदों नोंगौना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ जेरै गोदो समाव बुङोब्ला मैग थाइगङा केजियावहाय थाइनै थायथाम बेफोरबायदिल'मोन। नोंगोना नोंङा नोंथां? नाथाय आथि आथिखाल मुगायाव मैगं दाइगंनि दामाबो। बारायबाय जेरै किजियावनो बाजि रां। फोरबो जानो हमबाय आथिखाल जुग
औ नोंगौ औ।
रासायनारि हासार बायनायनि जाहोनाव आबादा माने खम समावनो गोबां माने जौगानो हमो आरो गोबां दिहुननोबो हायो खम समनि गेजेरावनो आरो बैफोरखौहाय हाथाय बाजाराव फानहैनानै माने बर'फ्रा बांसिन सुबुङानो माने जिउ सुंथागासिनो आरो। आरो रां खामायनाय नि बेलायाव बुङोब्ला बर'फ्रा दानि जुगावहाय आबादजोंल' खामायला गोबां सोलायनो हमबाय आथिखाल वहाय बर'फोराबो माखासे गोजौ सोलोंथाइ लानानै गोबां सुबुङानो माखासे सरखारि साख्रिफोर मावनानैबो माखासे रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनबाय दानफायावनो माखासे गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनबोदों नोंथां नोंगोनना नोङा
औ नंगौ।
गोदोनि समावथ' साख्रि मावब्लाबो गोबां रांखौ जों नुनो मोननाय जायामोन रां मोननायखौहाय औ। नाथाय आ आथिखाल मुगायाव जों गोबां आरजिनाय खौ नुनो मोनबाय बेनि अनगायैबो बर'फ्रा आथिखाल मुगायावहाय माखासे गोजान गोजान जायगायावहाय बेफार फालांगि खालामहैनानै बैफोराव थांनानै गोबां बुरजा बुरजा रां आरजिना लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो गाव गावखौहाय न'खर नखर सुंथानायाव गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों
औ औ।
नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा बर'फोरनि गोदोनि आरो आथिखाल मुगानि रांखान्थियारि आयदायाव जौगानायनि सायाव?
औ हागोन नोंथां औ हागोन
फोरमायलांदो नोंथां!
औ औ जिहेथु ओ नोंथाङानो माखासे खोथा खिनिखौ जिहेथु फोरमायलांखाबाय जिहेतु गोदोनि समावहाय जोङो बांसिन बिसिनानो गावारि जिहेथु न'खरारि रांखान्थिखौ सुंथानो थाखाय जोङो आबादनि सायाव सोनारनांगौ जायोमोन बे नंगौ। थार खोथा बेयो जिहेथु गोदोनि समाव जों बांसिन गास गासैबो जेथफोरखौनो आबाद मावनानै बै आबादनिफ्राय मोननाय जा फि हाथाय बेखौहाय जोंङो हाथाय बाजारफोराव लांनानै फानहैनानै जिहेथु एसे एनै रां खामायनानै गावनि न'खरखौ जों सुंथाबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे जोंङो आइजोफोरखौबो जों नुनो मोनदोंमोन। गोदोनि समाव जिहेतु बिसोरो साखाथि खाथिनि हाथाय बाजारफोराव थांनानै बिदिनो फिथा दखान बा बिदिनो साहा दखान होनानै जोंङो बिदिनो न'खर सुंथा बोनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो गोदोनि समावहाय। खिन्थु जोंङो आथिखालनि बेलायाव जोंङो सावरायनो थाङोब्ला आथिखालनि बेलायाव जोंहा गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय। जितु गासैबो बि बिथिङावनो होनजायो जिहेथु आथिखालनि बेलायावहाय जोंङो बर'फोरा गोदोनि बायदिनो जिहेतु आबादनि सायावबो माखासे सुबुंफोरा ओ दासिमबो जिहेतु आबादजोंनो न'खरारि रांखान्थिखौ सुंथानानै दं होननानै जों बुंनो हायो। ओ आबादजों लोगोसेयैनो जिहेथु बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोरबायदि फिसिबोयो बेफोरबायदि फिसिनानै बिसोरो बेखौहाय जिहेथु हाथाय बाजारफोराव फाननानै बेनिफ्रायबो रां खामायनानै जोंङो न'खर सुंथाबोनायखौ जों नुनो मोन आरो रां आरजिबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जिहेतु आथिखालनि बेलायावबो जों जिहेतु नायोबा नुखायोआनो जिहेतु गासैबो बर'फोरनि न'खरफोरावनो बा गासैबो बर'फोरानो दासिमबो जिहेथु दाउ अमा बोरमा मोसौ आरिफोरखौ जिहेतु फिसिनाय बे गाराखै आरो बेजोंनो जोंङो बेफोरखौहाय जिहेथु फाननानैहाय रां आरजिना जोंङो ओ गावनि न'खरखौ जिहेथु रांखान्थियारि बेलायावहाय जों गोख्रों खालामबोनायखौ नुनो मोनबोदों आरो लोगोसेनो नोंथाङा जिहेथु दहाय फोरमायलांनाय बायदिनो खोनादों ना नोंथां? जिहेथु दहाय फोरमायलांनाय बायदियैनो जिहेथु जोंनि बर'फोरा आथिखालाव जिहेथु आबादनि अनगायैबो माखासे रांखान्थियारि बेलायाव जोंङो न'खर सुंथाबोनायखौ नुनो मोनबाय। जेरैहायनोखि नोंथाङा दहाय फोरमायलांनाय बायदि जिहेथु आथिखालनि जितु गोबां बर'फोरानो जिहेतु सोरखारि साख्रि लानायनि गेजेरजों जोंङो न'खर सुंथा बोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ओ बेनि अनगायैबो जिहेतु आथिखालनि बर' फोर जोंङो हाथाय बाजारफोराव बायदिसिना रोखोमनि दखान जेरैनोखि गस्ला दखान बिदिनो इलेक्ट्रनिक्स दखान ओ बेबायदिनो बायदिसिना साहा दखान मैगं दखान आरिफोर होनानै जोंङो गावबा गावनि न'खर खुंबोनायखौ जों नुनो मोन माने फालांगियारि लेभेलावबो जोंङो आथिखालाव बर'फोरनि जिहेथु जौगासारनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो सोलोंथायारि ओ बिथिङावबो फालांगियारि बिथिङावबो आरो लोगोसे आबादनि बेलायावबो जोंङो माखासे जौगा जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदिनो जोंङो जिहेथु गोदोनिफ्राय नायोबा आथिखालसिमावहाय जिहेथु जोंङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो बर'फोरनि गेजेरावहाय जिहेतु बर'फोरा गोदोनि समाव जेरैबायदिनोखि रांखान्थि खामायोमोन। बै समावहाय जिहेथु मैगं मैलानि बेलायाबो बा जोंङो बायदिसिना रोखोमनि जिहेथु ओ फालांगियारि ओ मावोब्लाबो जोंहा इसेबां जिहेथु रां आरजिनो हानाय जायामोन खिन्थु आथिखालनि बेलायाव जोंङो जिहेथु गावनिनो न'खरसे गावनिनो एसे दख्लाबसे हा खिनियावबो जोंङो माखासे गोदान मुगानि आदबजोंहाय जिहेथु आबाद मावनानै जों बेवहाय गोबां रां खामायनो हानाय जाबाय आरो बेबायदिनो जोंङो जिहेथु गोदोनिफ्राय आथिखालसिम जोंङो रांखान्थियारि बेलायावहाय जिहेतु बर'फोरनि गेजेराव जों सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो। ओ खोनादोंना नोंथां? हेलौ ओ नोंथांजों लायरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंनो बेखिनि सम होनायनि थाखाय औ दे नोंथां औ।